औ आं नोंथांखौ हरनाय गुबै जाहोना जाबाय नोंथां आं नोंथांजों दावबायनायनि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा दसे सम मोनो हागोन आंनो
औ हागोन नोंथां
औ जोङो दावबायनाय होनब्लाथ' जोङो बयबो मानसियानो मिथिगौ जेनेबा जोंनि दावबायनाया जोंनि जिउआव गोबां माने मोजां मोजां सोलोंनो गोनां मोजां मोजां आयदाखौ दिन्थिना होयो आरो दावबायनाया दावबायनायनि होननानै बुङोब्ला जों गोबां बिथिङाव जोङो दावगानायखौ दावबायनायखौ जोङो बुंनो हायो जेरै फरायसाफोरखौ टुराव लांनानै बेरायहोनाय बा फरायसाफोरखौ एक्सटेनसनफोराव बिदि लांनानै फरायसाफोरखौ जोङो बेरायहोनानै जों बै जायगानि ओनसो ओथिखालाव मा मा नुबोखो मा मा रोंखौ बा बैफोर रोखम जायगानि मानसिफोरजों बोरैहाय रायजलायखो आरो बिसोर मा राव रायलायो। बिथांमोननि आसार खान्थिया बोरै बेफोरखौ लांनानै जोङो
नोंथाङा माने सोलोंथायारि दावबायनायनि खोथा
औ औ दावबायनाय आरो बेफोर बेफोर रखमावबो जों जेनेबा मोजां गियान मोनबोयो नङा होमबा फरायसाफोरखौ मोनसे दावबायनायजों सोमोन्दो लाखिनानै बा नों बेबो मोनसे जोंनि गोनांथि। थि होननानै जोङो बेरायहोनायबो जायो आरो जोंनि फरायसाफोरखौबो थिग बिदिनो नोङो आरो थिग बिदिनो नोङो जायगा बेरायनो थांनाय बा बहाबा नोङो धोरोमसालिफोराव थांनाय बबेबा मन्दिरफोराव बेरायहैनाय आरो लोगोसे नोङो हाजो हालाफोरावबो नोङो जायगा नायनो बेरायनो थांनाय बेफोरबो मोनफा मोनफा जोंनि बेरायनायजों लोब्बा दङ आरो। आरो जोङो बेरायनायाव गोबां गियानबो आरजिनो हायो आं एसे आगोलसो बुंलांखाबाय नोंथां। बै जायगायाव थांनानै नों बोरैहाय मोनखो बै ओनसोलनि मानसिफ्रा बोरैहाय जायो बा बोरैहाय थायो सोरसोरनि आसार खान्थि मावनाय दांनाया मा बेफोरखौबो जोङो मिथिबोयो आरो बेफोरनो जोंनि थाखाय जिउआव गोनां मानोना जोङो गोबां जायगाखौ जोङो बेरायनो हागौ नाथाय जोङो म बेरायनांगौ होननानै मिथियो नाथाय जोङो बेरायजोबनो हाया नङा होमबा? जों बेरायनांगोन बेरायनायावबो जोंो गोबां थाखा फैसानिबो गोनांथि जायो। जोङो बेरायनो होमब्लाबो हाया। आरो बेरायनो थाङोब्ला नोङो गाव हारसिं थांनाङा नोंनि लोगोफोर फोरजों फ्रेन्ड सारकोलोंनि गोसो मिलायनाय लोगोफोरजों बेरायनो थांनाया मोजां आरो। मानोना नोङो नुफेरि जायगा बेरायफेरि जायगायाव हारसिं थांनाया मोजां नङा आरो। बेखायनो नोङो लोगोफोरजों ज' थांनानै नोंसोर बेरायबा मोजां आरो आं बिदिनो आंबो गोबां जिउआव जायगा बेरायबाय जेरै जोंनि बे नुसुंसे सहेरावनो थानाय मेघालया बिदिनो नागालेण्ड, अरुनाचल थिग बिदिनो जोङो त्रिपुरा बेफोर रोखोम जायगायाव जोङो थांनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो बेफोरजोंबो जोङो गोबां खोथा मिथिबोबाय। जाय जों जोङो दिनै बुंफोरनानै होजोबनो हाया आरो नोंथां। गोबां खोथा मिथिबोनानै जों दिनै सोलोंबोनो हादों बै ओनसोलाव थानाय मानसिफोरनि खामानि दामानि मावनाय दांनाया बोरैहाय आरो बिदिनो नोङो बेरायनायजों लोगोसे नोङो गोबां आरो गोबां मिथिनो गैयि खोथाखौबो जों मिथिनानै जोङो सेयार खामलायनानै जोङो गाव गावनि ओनसोलाव थानाय मानसिफोरनोबो जों फोरमायना होनो हायो आरो। आरो नोंथां नों बेरायनो थाङोब्ला जोंनि थाखाय सेफटियै थांनाया मोजां आरो मानोना जोङो ओ गोजान जायगायाव थाङोब्ला जोंनो हाजो ओनसोलफोराव थाङोब्ला जोङो दखान गला नागिरना मोना बेनि थाखाय जोङो मुलि सुलिखौ जों लांफानांगौ आरो जोंनि देहाया माने नाङौ लोमजानाय साजानाय बा खर' जानाय बिदिनो आ माने लेट्रिन खिनाय जानाय बेफोरनि मुलिखौ जोङो सेफटि हिसाबै लांफानांगोन आरो। मानोना जोङो गुबुन जायगायाव थांङोबा जानाय लोंनाय बोथोरा मिलाया जायो बेयाव जोंनि देहाया माने बिसोरजों माने माने फेर फाथिहैनो हाया जायो आरो जोंनि देहाया मानोना जोङो गुदुं गुसुआव थायो दा अरुणाचलाव थांनाय लोगो लोगो बेयाव थान्दा नङा होमबा। बेफोर रोखोमाव जोंनि देहाया एडजास्ट जाहैनो हाया जाया आरो। अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो दावबायनाया जोंनि थाखाय मानो सुबुं माहारिनि गोनां।
औ नोंथां आ जोंनि दावबायनाय होनोब्ला आ नोंथां जोंहा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगा बेरायहैनाय बा दावबायनाया माने मिथिंगायारि समायना महरखौ नायनो थांनायल' जाया। ओ माखासे सुबुंफोरा जेरै ओ गावनि खामानिनि थाखायबो दावबायलाङो दावबायहैयो। आरो माखासेफ्रा गावनि देहा फालाम माने फाहामसालिफ्रावबो देहा फालाम फाहामसालिफ्राव थांनाय जायो माने देहाखौ फाहामनो थाखाय। बेफोरबायदिनो जों नुनो मोनो जोंनि आसाम हादोरसानि ओ माखासे सुबुंफोरा गुबुन रायजोआव बा गुबुन हादोरावबो गावनि देहा फाहामनो थांनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो नोंथां जोंहा
आरो बेबायदिनो जोंनि जारिमिनारि जायगाफोरखौ बेबादि बेरायहैनायबो नुयो।
आरो बेबायदिनो गोबां माखासे सुबुंफोरा जोंहा ओ जोंनि जाय जायगाफोर दं जेरै भारत भारतावहा तीर्थ स्थान होनना बुङो हारसायाव औ बे तीर्थ थानफ्रावबो बेरायनो थाङो आरो माने मन्दिरफोर थानाय जायगा जेरै नोंथां ओ तिरथ' जात्राबो नायलायो मोनसे ओरै नोंथां केदारनाथनि ओ थाबायहैनाय गेजानाव थांनाय बेखौसो थाबायनो
आरो बेबायदिनो बैष्णब देबि आरो नङाबा अमरनाथ जात्रा बेफोरबायाददि जाबाय थायो आरोना बेखौ थाङो आरो जोंनि सुबुंफ्राबो बेफोरखौ जों नुयो आरो बेनि अनगायैबो दावबायहैनाय होनोब्ला जोङो गुबुन गुबुन खामानियाव हमना ला ओ लैथो लैथोमाफोर नायनो थांनाय। बा गुबुन हादोरावहा गावनि ओ सुतिनि समफोरखौ फोरोंनाय खामहैनाय आरो सुथि हलिदे मानिहैनाय बेबायदि। नोंथां अ बेेबायदि दावबायहैयो आरो नोंथां औ बिदिनो आं गावनि आं गावनि माने दावबायनायनि मोनसे रोंगौथि बा आं बेखौ बुंनो सानदों नोंथांनि सिगाङाव
औ
औ दा बेबायदिनो आङो माने माबायाव थांदोंमोन ओ जोंनि आसाम हादोरसायाव नांजाबना थानाय जेरै भुटान हादोर होनना बुङो। बेथ' जोंनि भारत हादरजोंनो नांजाबा दं बा आसामजोंनो नांजाबा दं आरो। बे हादोराव आं थांदोंमोन। ओ बेहाय थांनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरोना नोंथां। जोङो ओ बे हाबहैदों आरो जोङो जेनेबा ओ नोंथांनि चिरां जिल्लाजों गेले फुने बे सोहोरावहा थांदोंमोन भुटाननि। ओमफ्राय बेहाय थांनानै आं ओरैबायदि बिथांमोननि नेमखान्थि हादरनि आयेनफोर बा नेमखान्थिखौ मोनथिनानै जोबोद मोजां मोनदों आरो गोसोआवहा। मानो होनबा बिथांमोना जोबोद दिडिसिप्लिनहै बा आब्रुथिरै माने गावनि नेमखान्थिफोरखौ मानियो बा सालायो आरो। दा बेबाय दिनो जों थांनायावहा नुनो मोनबाय जे गारिफोरखौ बिथांमोना जानला मानला बेबायदि लाखिनो होआ आरो ना। ओरैबादि आब्रुथि है लाखिनो होयो बेहाय माने सिन बोनाय थाखायो सिन लिरनाय थायो। ओरै थांनांगौ ओरै ओरैहाय माने बेहाय गारिखौ लासिनांगौ आरो बेबायदि। आरो थांनाय लामायाबो आलदा आरो गुबुन मोनसे फै थांनाय लामायाबो आलदा आरो फैनाय लामायाबो। जुदि नोंथाङा बै मोनसे लामाजों थाङोबा बे मोनसे लामाजों फैफिननो मोनला आरो ना बेजोंनो। आलदा मोनसे लामाजोंसो फैनांगोन आरो बेबायदि आरो ना नोंथां बेबायदि। गारि मथरफ्रा जोबोद खम बेहाय। खारनायफ्रा थेवब्लाबो माने बिथांमोना बेफोरबायाददि नियमखौ बानायदों आरोना। जे मोनसे लामाजों थांनाबा थानोबा मोनसे लामाजों थांदोंबा बे मोनसे लामाजोंनो फैफिननो हाला गुबुन मोनसे लामाखौसो लानांगोन आरो फैफिननो थाखाय। बेबायदि आरो बिथांमोननि ओ जिबायदि माने ओ आब्रुथिखौ नुनानै आं गोमो हाबदों आरोबाव माने नोंथां जों बे गाज्रि मुवाफोर जों जायो बा सोबो। नङा होमबा? औ बेफोरखौ माने बिथांमोना उदां जायगायाव खालामनो हाया आरो ना बिथांमोननि हादरावहा गोदां जायगायावहा नोंथाङा जानोबो हाया बा सोबनोबो हाया आरो खालि जायगायाव। मानसिफोर नुनाय जायगायावहा। औ बेफोरखौ खालामनो थाखाय आलदा मोनसे न'फोर लुना दोनखायो आर ना बिथांमोना। बेहायसो औ बिथांआ खामनांगोन। दा जोंनि हादरावथ' जों नुनो मोनो माने जायनो बेनो जि गोसो खामनो हायो। नङा होमबा? थ' बेबायदि आरो बिथांमोननि जायगायावहा
नंगौ नोंथां बुंनाया नोंथाङा गोबां न'नि नोंथाङा नोंनि गोबां मिथिनाय खोथाखौ दिनै फोरमायनानै सेयार खालामबाय। नंगौ नोंथाङा बुंनाया थिरैनो। आंबो जेरै मोनसे जायगायाव आं जोबोद समायना जायगा जायखौ जोङो इण्डियानि माने आसामनि नर्थ इस्ट नि गेजेरावनो थामथि माने गोदोर सिटि माने थार्ड लार्जेस्ट रै मिज'राम जायखौ जों आइजल होननानै मिथिनाय जायो। बेयाव जोङो थां आं थांनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो। नोंथाङा जे बुंलांबाय बैफोरनि जायगायावबो जेरै बिसोरो जोबोद मोजां डिसिप्लिनजों बिसोरो गारिखौ सालायो आरो। बिसोर मालाबाबो गुबुननि साइदआव बिसोर मालाबाबो सलाया। आखि बिथिंनो बिसोरो सलायगोन आरो रावखौबो बियो अभारदेक खालामनानै गुबुनखौ बारग्रोआ आरो नांगौबा आंबो लेट जागोन नांगौबा नोंबो लेट जागोन। बिदिनो समान-समान बाइकआनो जा, कारानो जा समान समान गाव गावनि लाइनाव सालायो आरो बेफोर खम डिसिप्लिनखौ नुनानै आं गोजोननाय मोनदों आरो बेफोर रोखोमजोंनो जनै आं दिनै ससियेल मिऔडियाायावसो मोनथियोमोन नाथाय आं दिनै थांनानै नुहैबाय। बे जोंनि थाखाय माने जोबोर माने जिउआव गोनां आरो बेफोरखौ जोङो हम मिथिनाया जोंनि थाखाय साफ्रोमनिबो जिउआव गोनां आरो नोंथां। अ जोंनि बे गोबां हाबायाव जों गोबां खामानिखौ जों मावनो हायो। नङा होमबा नोंथां? बेखायनो जों बेरायनायखौबो जों लांफाबाय थानांगोन आरो जोंनि गोबां खोथाखौबो जोङो सोलोंनो हायो। नङा होमबा? बेफोरो जोंनि जिउआव गोनांथार होननानै आं सानो आरो नोंथां। आरो जों गोबां खोथाखौ जोङो ओ बिदिनो जोङो बेरायनाय जों जोङो सोलोंनो हाबावो नङा होमबा नोंथां जों बबेयावबा नेसनेल पार्कफोराव बोरै हायुङरारि ओ अरनबारिफोराव जोङो थांनानैबो जों गोबां जिउ जुनारफोरखौ नायनानै जोङो गोबां खोथा मिथिबावनो हायो नङा होमबा बेफोरखौ जोंनि थाखाय गोनांथि आरो जिउआव जोंनि साफ्रोमनिबो जिउआव अब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय दों दिनै सावरायनांगौखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ नंगौ नोंथां दे दे बिदिबा गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै।
नोंथांजोंबो गोजोननाय थाबाय सावरायनो मोननानै।